नोंथां
हेल'
औ हेल'
औ खोनादों नोंथां। औ खोनादों। औ खोनादों।
हेलौ
खोनादों नोंथां।
औ। नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं?
आं ओरैनो दं नोंथां।
ओ जुदि नों नोंथाङा दायो फ्रिबा? आं नोंथांजों दसे सम भारतनि सुबुं अनजिमा बांनायनि जेंनानि बागै सावराय
औ हागोन नोंथां औ खोनादों नोंथां। जोंनि भारत हादराव आथिखाल
औ आरो जोंनि बारत हादरानो दायो बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हादर जाना दं।